औ नोंथां।
औ खोनादों औ खोनादों नोंथां।
ओं खोनाबाय दा बिदिबा
औ नोंथां
औ नोंथां जागोन। हेलौ नोंथां
ओम नोंथांमोन मोननिथिंजाय नोंथां मोननिथिंजाय मा मा आबाद मावो?
ओ जोंनिथिंजायथ' बांसिनानो माइनि आबादफोरखौ बांसिन मावनाय जायो नोंथां। आरो दंबावो जोंना ओरै आलु बा बेसर बा सिबिं स'बाय बेफोरखौनो बांसिनै मावनाय जायो बा मोननो थाङो नोंथां।
औ ओमफ्राय माइ आबादखौ माबोरै मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां थ' माइ आबाद मावनाय बुङोब्ला जोङो मिन्थियो औ औ नोंथां जागोन। ओ माइ आबाद मावनोब्ला जोङो गिबियावनो माइनि जोलै मोजां जोलैखौ जोङो नागिरनानै बा बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो। आरो बेनि उनाव जोङो माइनि जोलैफोरखौ दैयाव सोमनानै बेखौ जोङो गाजा बेरहोग्रोनाय जायो आरो आरो बिनि उनाव जोङो हाफोरखौ ट्रेक्टरफोरजों खेबथाम बा खेब्रै हालेवनानै बिनि उनावहाय जोङो दब्लायसे जायगायावहाय। जोंनि बे माइ जोलैफोरखौ फोनाय जायो आरो जेखौ बुङो जोङो खोथिया दा जोङो बे खोथियाखौ देरनो थाखाय दाननै बा दानथामनि थाखाय दोनथ'नाय जायो आरो बिनि उनावसो जोङो माइखौ गायनो थाखाय थाम थिम खालामनाय जायो आरो दा माइ गायनायावथ' जोङो मोसौफोरजों बा हालेवनाय बा ट्रेक्टरफोरजों हालेवनायखौ जोङो नुनो मोनखायो नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां जोंनिथिंजाय दानिया मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला माने बांसिनानो टेक्टारजों एवजोबनाय जायोसै
अ' औ नों
नों नोंथांमोननिथिंजाय दाबो मोसौजों एवनाय गोदोनि
औ
मोसौजों एवनाय नुनो मोनो नामा
नुनायाथ' नुनो मोननायखौनो होननानै बुंनांसिगोन नोंथां मानो होनबा जोंनि ओनसोलथिंजै कि दाबो एथ'बां रांफोर जे गैया खि ट्रेक्टरफोरखौ हालेवहोनो हानाय जेरैबायदि ट्रेक्टरनो हालौहोबा रांफोर नांगौ बेफोरबायदि रां थोजासे रां गैया कि बिनि थाखायनो जोङो दासिमबो मोसौफोरजोंनो हालौनाय बिदि नुथायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां
औ जोंनि थिं माने मोसौफ्रानो जोबलांनाय बादि जाबाय बेनिखायनो रां गैयाब्लाबो ट्रेक्टरजोंनो एवथारनो गोनां जायो
औ नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला बांसिनानो नुनो मोनलायानो होनजाबाय आरो गोबां गोबां दाब दाब जायगाफोरावबो गोदोनि समावथ' जोंनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बिदि ट्रेक्टर होननाय खौबो जों खोनाफेराखैमोन माबोरै हालेवो बिनि नुथायफोरा माबोरै बेफोरखौनो जों मिथियामोन नाथाय दानि बे आथिखाल सोलिबाय थानाय समावहाय जोङो बांसिनै ट्रेक्टरफोरजों हाले एवनायफोरखौ बांसिनै नुनो मोनसै आरो नंगौ खोथाया थिग बेबाय नो नोंथांमोननि ओनसोलजों माइनि अनगायैबो आरो गुबुन आबादफोरबो मावबावनाय जायो नामा नोंथां
माइनि अनगायै गुबुन आबाद हिसाबै बै खेर मुजा बायदि खेर मुजाफोरखौबो गायो खेर मुजा मोनथियो ना बेखौ थरबुसबो होनना बुङोना थरबुसजि होननानै बुङो जोंनि थिंजाय बेखौ खेर मुजा होनना मिथिनाय जायो खेर मुजा बेनि अनगायै औ-औ बिनि अनगायैबो
औ
खांख्रिखला बायदि आबादबो मावो खांख्रिखला जिंखा बै मानलाग्रा
औ
मानलाग्रा जे मैगं
औ।
बेनिबो आबाद मावो।
जेरै सबाय बिमा बा खांख्रिखला बेफोरबायदि रोखोमनि आरोना
औ औ
औ
ओमफ्राय नोंसोरथिंजाय बै ओ दहाय जि रायलायदोंमोन ओ खोथिया खोथियानि था खोथियाखौ हिनजावसाफ्रा बो फुयो ना हौवासाफ्रा फुयो?
औ बेखौथ' आबाद मावनायाथ' हिनजाव हौवानि फारागथि गैया नङा होनबा नोंथां दा बेखौहाय जोंनि औ। जोंनि ओनसोलजों बांसिनानो हिन्जावखौबो आरो हौवाखौबो नुनो मोननाय जायो आरो। मानो होनोब्ला जोङो आबाद मावनानै जोंनि जानाय आदारफोरखौल' बुथुमनो हा हाया गुबुन मोनसे आरोबाव जोंहा रांबो आरजिनो हायो। जाहोनावहाय जोंनि हौवाबाबो आरो हिन्जावबाबो बेफोर आबादफोरखौ मावनानै रांबो आरजियो आरो। दा बिनि थाखायनो हौवाबाबो आरो हिनजावबाबो माबे खोथिया एबा माइ गायनायफोरखौहाय जोङो नुनो मोननाय जायो आरो। दा नोंथांमोननिथिंबो औ
जोंनिथिंजाय बांसिन हिनजावसाफोरखौ बाहागो लानाय नुनो मोनो। नुनो मोनो हिन्जावसा माने आइजोफोरखौ माइ गायनायावथ' बांसिन आइजोफ्रानो गायजोबनाय जायो माने हौवासाफोरा जोंनिथिंजाय गायनाय जाया माने गायखायानो।
औ नोंथां।
फुनाय सम समावबो आइजोफ्रानो बांसिन बाहागो लानाय जायो।
औ।
बेनि उनाव बै माइखो गायखांनायनि उनाव हानाय समाव नोंथांमोननिया आखाइजों औ आइजोफ्रानो बांसिन बाहागो लायो। माने खस्थ' खालामसिनो होननानै बुंनांगोन।
औ।
आरो नोंथां नोंथांमोननिथिंजाय बेनि अनगायै
औ।
आरो मा मा आबाद मावो?
जोंनि अनगायै आरो जोंनि ओनसोलजों आरोबाव माइनि अनगायै गोबांथार रोखोमनि आबाद बेफोरबो मावबावनाय जायो जेरैहाय दङ जोंना औ खोनादों नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां जायलाबायथा
औ औ जोंना आरोबाव दंबावो ओरै आलुनि आबाद जायखौहाय जोङो मेसें बोथोरावहाय गायनाय जायो। दा बे आलुनि आबादफोरखौ गायनानै जोङो जोंनि जानो थाखायबो बेखौ जोङो लामा मोननाय जायो आरो लोगोसे जोङो बेखौ फाननानै गे रांबो आरजिनो हानाय जायो आरो। बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलजों आलुबो आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि गोबांथार आबादफोरखौ मावनो हानाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ आरोबाव नोंथांमोननिथिं गयनि आबादफोरखौ मावो ना नोंथां?
औ गयआथ' दं माने गयफोरखौबो बिदिनो बोसोर बोसोर गायलांबाय थानायबो जायो ओरैनो थाखा थाखाजोबो बयनिबो न'खरावनो गय बागान नुनो मोननाय जायो। लोगोसेनो साफ्लइनिबो बागान नुनो मोननाय जायो।
औ आरोबाव जोंना दङ बेसर बेसरफोरनि आबादफोरखौबो गायोना नोंथां?
जोंनिथिंजाय बेसरनि आबाद बांद्राय नुनो मोननाय जाया।
अ
बेसरनि आबाद जोबोद खम जोंनिथिंजाय नोंथांमोननिथिं बेसरनि आबाद मावो ना?
औ नोंथां जोंनि ओरै जोंनि ओनसोलाव बा खाथि खालायाव बेसरनि आबादफोरखौबो गोबां मानसियानो मावो। जेरावहाय जोंनो बेसर गायनायाव बांद्राय गिसि हाफोरनि नांगौथि गैया बेखायनो जोंनि ओनसोलजोंहाय बांसिन गोरान जानायखाय हा फोरा बेवहाय बेसरबो गायनाय जायो आरो।
औ नोंथां बेसरजों लोगोसेनो आरो गुबुन गुबुन बै जायफ्रा हारिनि लाइफां हारिनि जेरै मुसुर दालि जे होनना बुङो बेखौबो मावो नामा?
बेथिं जोंनि ओनसोलजों बेखौ बां फ्रायानो एसे खम नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ
औ
दे बिदि बिदिब्ला दोनथ'नोसै
बिदिब्ला औ नोंथां दा समाबो जाबाय जोंनिया
नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां गोजोनथों।